अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औ ।
आं दा नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ दिनै दा आं नोंथांजों जों ओ सुबुंनि साव देहा बा सावस्रिखौ जोङो माबोरै जोथोनै लाखिनो हायो बा माबोरै गोग्गो सावस्रि खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां । नोंथाङा सम दंना औ अब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना नोंथां औ । ओ दा जोंनि सोलेर न' बा जोंनि सुबुंनि सोलेर बा जों मानसिनि सोलेरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो मेन टिलि स्ट्रं जाग्रोनांगोन मानसिया न' बा जोङो जोंनि साननाय हनायखौ जों गिबियावनो गोख्रों खालामग्रोनांगोन नङा होमबा? ओ मानोना जोंनि देहा बा सोलेरा गासैबो जोंनि साननाय हनायजोंसो सोनारो नालाय ओ जों जा सानो बेनो जायो जोंनिया जों जुदि गावखौनो लोरबां बा आं बेरामि बायदि सानबाय थायोब्ला जों मा जानाङो थारैनो बेरामि जालाङो नङा होमबा? ओ बिदिनो दा बेफोरखो जोङो साननाय हनायजोंल' जों देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हाया नङा होमबा? साननाय हनायजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनांगोन । ओमफ्राय बिदिनो जोङो यगा बा एक्सारसाइसफोरबो खालामनांगोन देहाखौ जोथो जोथोनै लाखिनो थाखाय नङा ओमबा? ओ बिदिनो दा आथिखालाव नुनो मोनसै ओ दानि आथिखालनि मानसिफोरा बांद्राय बेराम आजारजों बांसिन भुगिनायखो नुनो मोनसै आरो नङा होमबा?
औ नोंथां ।
जेन'बा गोबां मेडिकेलफोराव दा थाङोब्ला बांसिन सुबुंफोरखौनो जोङो ओ किचनिप किडनियाव अन्थाइ जानाय बा गल्ड ब्लादाराव अन्थाइ जानाय बिदिनो लिभार प्रब्लेम बायदिसिना बेराम नुनो मोनसै आरो ना ।
औ नोंथां औ औ ।
बैफोर बेराम जानायनि जाहोनफोरा जेन'बा आथिखालनि जि थासारि बिनि थाखायनो जादों होनना सानो आरो आं नङा नों थां, जेन'बा आथिखाल जुगाव जोङो आबाद मावनो थाखाय ओ आबाद मावोब्लाबो जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बा आबादफोराव जोङो रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जोङो ओ था गोबां बिबांनि रासायनारि हासार रासायनारि मुलिफोरखौ जों बाहायनाय नुयो नंआ ओमबा दा बैफोर मैगं मैंगंफोरखौ बाजाराव फाननो फानोब्ला जों बेफोरखौ बायना लाबना थोंजोङै जोङो सु संना जानायनिफ्रायबो जोङो गोबां देहायाव मा होनो बायदिसिना जोङो मुलिफोरखौ मोनजाफानाय जायो बेफोरजोंनो जोंनि ओ जा सावस्रि बेयो सानफा एफा लोरबां जालांनो हमगासिनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा बैफोरनि बिथिङाव जों दा आथिखालनि जुगाव जुदिनो जोङो सावस्रि खो मोजाङै लाखिनो गोनां जायोब्ला जों फार्स्ट मा खालामनांगोन ओ जोङो गिबियाव जोङो निजिनि सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनो गोनांब्ला जों नांगौ बिबांनि दैखोलोंनो हानांगोन। नोंथांना।
औ नोंथां औ
मोनसे बाथाबो दङ जोंहा दैयानो जोंनि जिउ होननाय मोनसे बाथ्रा दं नोंथांना।
थ औ
जोङो दैखौ नांगौ बिबांनि लोंनो हानांगोन दै लोंनायनि निफ्रायबो जों गोबां बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो जेरै जोङो ओ किडनि बा गल्ड ब्लाडारफ्राव अन्थाइ जानाय बा गेस्ट्रिक गोबां जानाय बेफोरनिफ्राय जों गोबां दै लोंनायनाफ्रायनिफ्राय जों बेफोर बेरामखौ होबथानो हायो आरोना। औ सासे सुबुङा ओ सानसेयाव खमायबो थाम ब्रै लिटार दैया लोंनांगौ आरो नोंथांना। दाथ' आरो गोलोम बोथोरबो नालाय। जे जों मायो गोलोम गारो दा बिदिनो मफ्राय बेजों लोगोसे जोंङो जानाय आदारफोराव नोजोर बोनांगोन जेन'बा जोङो ना बेदरखौ बांद्राय बाहायनायनि सोलाय जों बेनि बेनि जायगायाव जोङो गोथां थां आ मैगं थाइगं जानो हानांगोन जेरै न' फिथाइ सामथायाइ गोथां मैगं थाइगं बिदि जानो हानांगोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिनि सोलाय आरो जोङो देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो फुं फुंफोराव थाबैनो सिखारना बा खारना मर्निं वाक बेफोरबायदि खालामनो हानांगोन आरो ना। नङाब्ला जोङो यगाफोरबो खालामजायो फुंफोराव ओमफ्राय बिदि बिदिनो मेडिटेसनफोर खालामनांगौ सम सम ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौ खामाबाबो जोंहा दानियाथ' खाथि खाला जोंहा जिम सेन्टारफोर थायो नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
थार फोरावबो जोङो दान्दिसे सम जिम बा वार्कआउटफोर खालामनानै जोङो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो जोथोनै।
औ नोंथा औ नोंथा।
दा बिदिनो जोंहा जानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाय जानानै जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो हायो नंगौ ना नाथाय दा आथिखालनि हा बाजारफोराव मोननाय फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जों गोबां जाद्राया। ओ जाजाद्राया
औ नोंथां औ।
दहायनोबुखा खाबाय मानो ना जों गोबां मुलि बिबां फोर बाहायो नालाय दा बेनि बेखायनो जोङो मा खालामनांसिगोन जोङो न'फ्राव ओ जा एसे हा दं बा से गथा नै गथ था हाफोराव जोङो गावनो जेनेबा मोजां मैगं थाइगंफोरखौ निजे गावनो गायनानै न गावनो गायनानै बा बेव बाय मुलि सुलि होआलाफानो अरगिनिग खालामनानै ओ गाव इसे खस्थ खालामनानै जों बायदिसिना मैगं जेरै लाइ लाफा मुला बायदिसिना भल जिंखा बेफोरखौ गायना लानानै जोङो मोजाङो जाजायो आरो नोंथांना।
औ नोंथां।
जुदि जायोब्ला जों गावनो गाव खालामना लानो हायोब्ला अब्ला जोङो आं सानो जोङो बे बायदिसिना बेराम आजार जानायनिफ्राय जोङो गोबां बारग'गोन आरो नोंथां ना?
औ नोंथां औ।
दा बिदिनो बेफोरनो दा नोंथाङाबो ओ एसे आथिखालनि जुगाव जों गोबां बेराम आजार जालांनाय बा जों गोबां दुरबल जालांनो हमबाय बेरामि जालांनो हमबाय बेफोरनि जाहोना नोंथाङा मा होनना सा नो नोंथा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां औ ओ गिबियावनो जोंहा थांना थानो थाखाय जेब्लायबो जोङो गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनांगोन। जोंनि देहाया औ मो जाङै थायोब्लासो जोङो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जों आवगायनो हागोन। जेरै खामानि दामानि मावनायनि बिथिङावनो बुं, बा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो बुं। खेला दुला मोजानाय मुसु रनाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा जोंनि देहाया मोजाङै थागरै थायोब्लासो जोङो ओ बैफोर खामानि फोरावहाय जोङो आवगायलांनो हागोन। दा जानाय लोंनायनि बिथिङाव जोंहा मोजाङै ओ थिग जखानि जोंहा जानो हायोब्ला जोबोरैनो मोजां। आथिखालनि बेमार आजार जानायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा जिखिनि आंनावहाय एसे सोंदों बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै। जोंनि ओ आ थिखालनि बेमार आजार जानायनि ओ गुबै जाहोन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जेरै हाथाइ बाजारनिफ्राय गोबांथार रासायनारि हासारजों मैगं बोखांनाय ओ बैफोर मैगंफोरखौ जानानै जों बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोङो बांद्राय ना बेदर जानाय। बांद्राय ओ उन्दुनाय, बांद्राय जोङो ओ जेरैहाय लोंनाय जानाय आथिखालावथ' जोंहा गोबांथार जौ लोंनायखौबो जों नुनो मोनसै ना नोंथां बेनि गेजेराव गेजेरजोंबो जोंनि ओ माखासे देहा बडि बा जोंनि किडनिफ्रा जोंनि लिभारफ्रा जों गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो ओ बेनिफ्राय जों जुदि बारग'नोब्ला जोङो एसे ओ जों फिटबो थानांगोन जेरै जोङो फुङावनो सिखारनानै जों दहाय नोंथां होननाय बा दि एक्सारसाइस खालामनाय बियाम खालामनाय, खारनाय, गोलोमदैखौ गगारहोनाय बे फोर हुदाखौहाय जोङो खालामनानै लाथारनो नांगोन ओ गोदोनि सुबुं फ्रा जेरै गोबाव गोबाव जोरोमोन बुरि बोराय ख्रेब बुरै ख्रेब जाजासिम नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरखौहाय जोङो बेफोर ओ बोराय बुरै जाजासिम जों थानायखौ बांद्राय नुनो थांबांला। नुयोब्लाबो गामि गोथौ गो थौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय गोदो गोदाय जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै मैगं थाइगं ओ नेचारेल माखासे हासारफोरजों बोखांनाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो जानाय जायोमोन नोंथां, नाथाय ओ आथिखाल समावहाय जोङो गोबांथार माखासे रा-रासायनारि मुलि जों बोखांनाय मैगं फोरखौ हायो जोङो जेरै कपिफोर आं जों सबाय बिमा लाफा मैगं बेफोरखौबो जोङो गोबांथार हासारजों जों बोखांनायखौ नुनो मोनसै। जायनि थाखाय जों जायोब्ला माखासे केमिकेलफोर लगायनाय जेरै हाथाय बाजार फोराव आथिखालाव जों गोबां फिथाइ सामथायावबो केमिकेल लगायनानै जों फान्नायखौ नुनो मोनो जायखौ जों मोनजाफ्लाङोब्ला जाफ्लाङोब्ला जोंनि देहा सोलेर गासै गासैबो लासै लासै नोरजिया जालांनो हमजोबो जेरै ओ ग्ल' गल्ड ब्लादाराव जेरै स्टन जानाय बा अन्थाइ जानाय नोंथां दहाय जेरै बुंलांदों आ खिगनिक अनथाय जानाय जेरै बुंदों बेफोरनि गुबै जाहोन होननानै बुङोब्ला जोंहा खम बिबांनि दै लोंनायनि थाखाय जों बांसिन जोंनि देहायाव बेमार आजार बा अन्थाइफोर जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनिफ्राय जोङो रैखा थि मोननो थाखाय जों गिबियावनो जों सिखारनाय लोगो लो जों जों दैफोरखौहाय लोंनो हायो। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि ओ ब्रै बा लिटारसो जोंहा सानसेयाव जों दैखौ लोंनांगौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहा सोलेरा ओ दैजोंनो ओ बांसिन बाहागोआनो आबुं जानाय बेखायनो जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो ओ दैखौ लोंनाया गोनांथार आरो जों थांना थानो थाखायसो जोङो ओ जानांगौ नाथाय थैनो थाखाय जों जानो लोंनो नाङा जोंहा थिग जखानि जायो ब्ला जोंनि देहाया मोजाङा जाखागोन बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आरो जेरै जोंना आ बिगियाननि आदब खान्थिफोरजों माखासे जानाय लोंनायनि जों माबादि जायोब्ला जोंनि देहाया माबादि जायो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होखानायबो दङ। जों गुगोलफोरनिफ्राय सार्च खालामनानै नायनानैबो जोङो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जोङो माखासे गियानफोरखौ जों बुथुमनानै लान नो हायो ओ बांद्राय जायोब्लाबो जोंनि देहाया गाज्रि जागोन आरो जायालासिनो थाय योब्लाबो जोंनि देहाया गाज्रि जागोन बेखायनो नांगौ जखानि जानाया जोंनि थाखाय ओ जोबोरैनो गोनां होननानै आं सानो बेबायदिनो उम दा आथिखालनि सुबुङा बांद्राय जोर-जोरैनि जाहोना जाबाय ओ जोङो गोबां थार माखासे
ओ मिथिंगायारि बारफोरखौ जों आथिखालनि सुबुंफ्रा बांद्राय जाया। ओ बांद्राय जोङो मिथिंगायारि बिखायाव जों बांद्राय बेरायग्लांनाय जों बेफोरखौ नुवा जेरै न' सिं सिं दाथ' गोलोम बोथोर ना नोंथां जों बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो ओ नेचारेल बार जानायनि सोलायै न' सिङाव थानाय ए सि फेन बेफोरनि उम बारफोरखौहाय जोङो जानायनि सो जानायनि जाहोनाव जोंनि देहा मोदोमा एसे ओ आमाव माव जालांनायखौ जों नुनो मोनो मिथिंगायारि बारजाया ब्ला आरो एसे देहा मोदोमफोरखौ जों बुनाय नुनो मोनो गोलोमदै ग'गार होयाब्ला निसय जोङो एसे लासै लासैनो जोङो ओ नोरजिया जालांखागोन ओ बेफोरनिफ्राय जों जुदि रै खाथि मोननोब्ला जों हानायमानि जोङो मि थिंगायारि बाराव जों मोनजानांगौ मिथिंगायारि बारखौनो जों जानांगौ आरो फुं फुं आवनो थाब सिखारनानै जोंहा जोंनि ओ जिखिनि सान गोरलै बिनि मा खासे दुंथाइ गोहोखौ जों मोनोब्ला जोंनि ओ देहा सोलेरा जोबोरैनो मोजां जायो। बेखायनो जों आथिखाल समावहाय जोङो थाब सिखारनायखौबो नुनो मोनला आरो थाबबो उन्दुनायखौ जों नुनो मोना जेरै जोंनि लाइमोनफोरखौ होननानै बुङो ब्ला ओ एकथा दुइथा मोनानि बेफोरबादि समावसो जोङो उन्दु हैयो। ओमफ्राय सिखारनाय समावबो जोङो नय था दसथा बेफोरबायदियावसो जों सिखारनाय नुनो मोनो बेफोरबायदि जुदि जानाय लोंनाय उन्दुनाय सिखारनाय टाइमा जुदि थिग गैयाब्ला निस्सय लासै लासै लासै लासै जोंनि देहाया गाज्रि जालांखागोन बेनि गेजेरजोंबो जोंहा निसा बेसाद बाहायनाय जेरै ओ द्रागस जानाय गानजा सोबनाय सिगारेट सोबनाय जौ लों नाय बैफोरनि जाहोननि थाखायबो ओ जोंनि देहाया गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों गावनो गाव मोजां जानांगोन आरो देहाखौ जों जेब्लायबो जोथोन लानांगोन नोंथां।
बेखिनिखौनो ओ देहाखौ जोथोन लानायनि सोमोन्दै आं फोरमायबाय बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि स खोमाबो जाबाय आ औ जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनि औ औ जोंनि सावराय फरायनायखौ बदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै।
औ नोंथां दे।